हेल' हेल'।
हेल'
हेल'
औव हेल हेल'।
औ खोनादों ना नोंथां? अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों खोनादों खोनादों।
दा मा खालामदों
दाथ' एसे खामानि मावगासिनो।
खामानि मावासिनो न' ओ ओरैनो मा खामानि मावदो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ। आं माने एसे रिपर्ट जमा होनांगौमोन।
नेटनि प्रब्लेम जागासिनो।
नेतनि प्रब्लेम जागासिनो
हेलौ।
मा म ओ ओ जान जानबुंआव सेबखांनानै पि डि एफ बानायगासिनो आरो दायो
औ आतसा मोजाङानो ओरैनो नोंथांनाव मोननैसे सोंथि सोंजागोन ना दा नोंथाङा सम होनो हायोबा हेलौ
सोंजागोन जागोन सोंजागोन
ओ नोंथाङा ओरैनो दासान्दि ओ दि एल एड नि थाखाय फरायगासिनो नङा होनबा हेलौ
नंगौ नोंथां नंगौ
हेल' औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बेनि बेनि सोमोन्दै एसे औ खोनादों खोनादों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन देलाय
ओम दि एल एड मानेथ' नोंथाङा मिथिनो हागौ दिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसन
नंगौ
हेलौ
खोनाबाय आरोना नोंथाङा औ खोनादों दे आङो खोनादों
अ खोनादोंमोन नोंथां
औ खोनाबाय दों आङो
अ दिडप्ल'मा इलेमेन्ट्रि एडुकेसन आ हेलौ
गैया नै खोनागासिनो खोनागासिनो खोनागासिनो
सायाव दिडप्ल'मा लानाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ जाय जेव जों माबानिफ्राय थाखो जिनै
फ्राय
बेयाव खालामनो हायो